खोनादोंना नोंथां औ खोनादों दे नोंथां अ नोंथाङा दायो रायज्लायनो थाखाय रेडि ना
औ रेदि नों
अब्ला जों दायो बर'फोरनि ना गुरनायनि सायाव सावरायनसै।
औ जायो दे नोंथां।
औ बर'फोराथ' ना ना गुरनानैनो जानाय हारि नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
गावबा गावनि जानाय लोंनाय गासैखौबो बरफोरा गावनो मावनानै लायो बा खालामनानै लायो थिग बिदिनो नाखौबो बरफ्रा गावबा गावनो हमनानै जायोमोन आरो गोदोथ' नाखौ बाय-बायनानै जायामोन आथिखालावसो गोबां बायनानै जायो ओ गोदो नखरफ्रोमबो बर नखरफ्रोमबो सेन खखा खाखि आ जेखाय खब खबाय ना हमनाय गासैबो आइजेंफोरानो मुवा बेसादफोरानो थायोमोन आरो। नखर नखर। ओमफ्राय ज ज बर हिनजावफोरा ना गुरलायनो थाङोमोन खांख्राइ खननो थाङोमोन आ जाम्फैफोर दंग जाम्फैफोर सारनानै ना हमोमोन दुुब्लि ओ दुब्लि फोथारफोराव ओ एसेसो दै खलथायाव ना जमा जाना थानाय जौ फानहैयोमोन दा बिदि थासारि खौ जोंनि गेजेराव जोबोद खम नुनो मोनसै दा नोंथांमोननिथिं मा माबायदि ना हमनायनि बेलायाव
औ नोंथां जोंनि गामियावबो आथिखालाव गोबां ना गुरनायफोरखौ नुनो थांला गोदोनि समावहाय बांसिनै नुनो मोनोमोन आरो गोदो जोंनि गामिनि सुबुंफोरा ओ गारि लानानै गोबां बिलोफोरावनो ना गुरनो थाङोमोन आरो गोजान जायगाफोराव बे ना गुर ना हायखांग्रा जिहेतु सानदेंगा दोङो ना बिलोफोराव बेखौ लानानै थाङोमोन खबाय लानानै गोबां ज' ज' थाङोमोन आरो बेनि अन
बे
ओ गोदो बांसिन सुबुंफोरानो जोंनि गामिनि ओ बिसोरो जमा जमानो हिन्जावसाफोरा बिलोफोराव दोलो नांनानै ना गुरोमोन आरो दंग‌ दंलाफोरावबो ना गुरोमोन आरो ओ जेसेबांखिनि सिगाङाव नुनो मोनोमोन दायो बांसिनानो नुनो मोना आथिखालाव जिहेथु बयनावबो नखराव फुख्रि थायो जेजोंनो सारनानै मोनो नङा होनबा औ आरो बायनानैबो जानो हायो बेनि थाखायनो बांसिनानो ना गुरनो थांला आरो खम जानायखौ ओ नोंगो ना ओ गोदोथ' नोंथां ना गुरनायाव बा ओ बर'फोरा गोबां आगजु बाहाय नङा होनबा ओ जेरै जेखाय खबाय नोंथां बुंनाय बादिनो खाखि बेबादिनो खखा बायदि फलबो बाहायनाय नुनो नुनो मोनदों ओ बे फलजों बांसिनानो माने बिलोफोराव आरो हमनो थाङोमोन ना हमनो थांनानै गोबां ना मोनबोयोमोन जेलै बारलि ना बायदिफोरखौ आरो बिनि उनाव मोनसे ना बो मोनदों आं माने मोनजादों आरो बे नाखौ गान्दा गागेब होननानै बुङो औ बेबाद दि बे नायाजों जेब्ला आलुजों संदोंमोन अब्ला गोथावनो मोनजादोंमोन आरो उन्दै समाव मोनजादोंमोन बेखौ आरो ओ आरो आथिखालाव माने बांसिनानो नाफोरखौ खमायनायखौ नुनो मोनदों ओ सिगां जेसेबांखिनि साम' साम' नङा देसौन बारु बे जि खांख्राइ मोनोमोन जि एंखावरि होनना बुङो जायखौ सिं खावरिबो बुङो गुबुन गुबुन जायगायाव गांजेमाफोरखौ मोनोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरखौ जोबोर खम बिबांनि नुनो मोनसै आरो ओ नाफोराबो खमायनायजों लोगोसे मानसिफोराबो आरो सम मोनैयाव बेफोर बायदि ना गुरनायफोरखौ खम जानायखौ नुनो मोनो नाथाय अब्लाबो गुबुन गुबुन गामिफोराव दासिमबो बर' आइजोफोरखौ ना गुरनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथाङा माब्लाबा ना गुरनो थांफेरबाय नामा?
नाया जिहेतु जोंनि बर माहारिनि एंगारहायै मोनसे बाहागो आं
औ
नाखौ गुरनानै जाफेरबाय गाव ना गुरनानै जानाय खुसियानो आलदा जायो आरो बे नाखौ खौ एसे मोनब्लाबो मासे मानै मोन ब्लाबा मोनबोब्लाबो खुसियानो आल दा माने गोदोथ' इदि सेन खाखि खखा गासै नखरावबो थायोमोन गासैबो बेफोर बुस्थुफोरा गावनो नखराव बानायनाय मोन आरो हनायमोन औवाजों
औ
आथिखालाव बायनानैबो खम मोनोसै दा ओ सुबुंफोरा गावबा गाव जिउ दैदेननायाव ओ बेस्थ' थानायनि जाहोनाव सम दिहुना मोनैनि जाहोनाव हाथाय बाजारनिफ्रायनो बायनानै बांसिन जायो गाव खस्थ' खालामनानै गुरनो बा नायगिरनो बा हमनो थांला बोलो बाहायला गावनि गावबा गावनि खामानिनि बेसेन गोसा माबाखौ गारला आरो समखौ बायनानैनो मोनो जिहेथु बेखायनो सम हगारला आरो बेफोराव अ नाफोरनि बेलायाव ना हमनो थाङोबाथ' ना सिंग्रि ना फिथिग्रि ना मावा ना सें ना गोरै बेफोरखौनो जायोमोन ओमफ्राय गांजेमा होनोब्लाथ' जोबोद माने बर'फोरनि मुंदांखा आरो गोथावसिन एंखावरि गांजेमा आथिखालावथ' गां गांजेमाया मा उन जोलैफोरा सिनायनाय मोनला। माने सिनाय मोननाय नंला गां गांजेमाया मा होनबा मारै गांजेमानि महरा होनब्ला देखायनोनो हानाय नंला। ओरैबायदि थासारि जाबाय दा सिगांथ' खांख्राइखौबो गुरुङाव गावनो थांनानै खन'नानै लायोमोन मेलेम गोनां खांख्राइफोरखौ बाथोन जायोमोन गोथावनो आथिखालावथ इदि खांख्राइखौबो सिनायनाय नंला बाथोना मा खांख्राइखौबो जायो नामासो सोंनायलांगोन उन जोलैफोरा ओरैबायदि थासारि।
औ नंगौ नोंथां गोदोनि समाव बर आइजोफोरा आरो खांख्राइबो खननो थाङोमोन आरो जेब्ला खांख्राइखौ मोनबोयो बा ना गुरनायाव मोनबोयो अब्ला बे हांख्रायखौनो बेनि मेलेमखौ दहन्नानै बा खाम खांख्राइखौ देनानै आरो सरगारनानै ओंख्रिबो संना जायोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरबायदिखौ जोबोद माने नुनोनो थांला होनबाबो गोरोन्थि जानाय नङा आरो औ आरो बांसिन
आं बै खांख्राइ मेलेमफोरखौ मैथाजों रोसि बानायना जाब्लाबो जोबोद माले मेलौदो गोथाव मोनजायोमोन आरो
औ
गांजेमा बाथोन होनब्लाथ आरो बुंनोनो नांलासै जेरै जेबोखौनो नांला आरो ओंखामजों गांजेमा बाथोनल' दै सोमनाय अब्लानो थोजासेमोन आरो
औ नंगौ नोंथां गोदोनि सुबुंफोरा लाइ लाफा होनानै खारदै संनानै बेवहाय एंखावरि होनानै जायोब्ला ना मावा होनानै जायोब्ला जोबोद गोथाव जायो होननानै बुङोमोन आरो गोथावबो जाखायो
औ नंगौ नोंथां गोदोनि आरो दानि औ खोनादों हेलौ खोनादों नोंथां
औ
गोदोनि आरो दानि रुजु जुनाआव ना हमनायनि बेलायाव जोबोद अख्रां आरो हानि फारागथिखौ जों नुनो मोनबाय आरो।
औ
आथिखालावथ' गामि दरसेयाव नखरसे नखरनैल'सो जेखाइ खबाइखौ नों मोननो थांगोन नाथाय गोदोनि दिनावब्ला गंसे नखरावनो गंनै गंथाम जेखाइ खबाइखौ जों नुनो मोनोमोन जै ओ मानसिफोर दङ साबोसे मानसि फोर दङ बै साबोसेनिबो हिसाबाव जेखाइ खबाइया थायोमोन आरो गावबा गाव गावबा गाव ज' ज' गुरनो थाङोमोन आरो खुसियानो आलादा जायोमोन नालाय गोदो समा जमा जमा ना गुरहैनाया आथिखालावथ' नखरसेयाव सासेबो ओंखारला सै
औ
नोंथांमोननिथिं ना गुरनो थांनाय हुदाया दासिमबो दङ नामा
दासिमबो एसे एनै दङ नोंथां थेवब्लाबो गोदोनि बादि गैला आरो आदियो दासिमबो जि सानै साथाम बेबादिल' लोगो नांनानै ना गुरनायखौ नुनो मोनो आरो हौवासाफोराबो सिगां जेरैबादि ना हमनो थाङोमोन बा फल' लानानै जे लानानै थाङोमोन बेबादिखौ नुनो मोनला आरो लाङि सानायखौबो गोदो बांसिनै नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव बेबादि नुनो मोनला औ
दैज्लां बोथोराव दैबाना जायोब्लाबो जेखाइ खबाइजों गुरनो हायाब्लाबो बै जे सारनानै खावैलांगि जे जायखौ बुङो बेफोर जेजोंबो ना सानानै बर'फ्रा जायो ओमफ्राय बै माइ गायनायनि उनाव माइया एसे एसे जौवोब्ला नाफोरा जिरायनाय बायदि ओइ बेयावनो जिरायो नालाय माइ गेजेर गेजेरबो बर'फोरा ना नाय गिदोंमोन आरो गोदो
औ बेथ' नंगौ नोंथां
बिदि नुनो मोनलासै
औ गोदो नंगौ बांसिनानो बोरसि बोननाय आरो बे ओ नो होनाय नोजों जे एसे बानायोना बै दान्था फिसा फिसा बानायनानै गारनानै दोनो बेखौ मा होनोमोनलाय से बावबाय आं सुङा
सुङाना मायबा होननानै बुङोमोन औ बेबादिबो ना ना हमोमोन आरो गोदो नाथाय आथिखालाव नुनो थांला बेफोरबायदिखौ औ गोदोथ' ओरैबायदि ना हमोमोन जाख'हायि ना जाय नाफोरखौ फोराननानै बर'फोरा नाफ लायनानै दोनोमोन आरोना
ओ
बिदिब्ला नोंथां दिनैनि बे जि ना गुरनायनि सायाव सावरायनाय बेखौ जोङो लाखिनो हासिगोन नामा औ दे नोंथां जाथ'सिगोन औ दे